नोंथां औ खोनादों ना?
नोंथां औ खोनादों। औ खोनादों मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां
अ नोंथाङा मानि सायाव रायलायनो अ
दे नोंथाङा बुंग्रोलाय नों बुंग्रोदो नोंथां जिखिजाया मोनसे सावरायनोसै
अ आंनाथ' जिबाबो जायोमोन।
जबलांनोथां अ बिदिनो जोङो हादोर दावबायनायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
दे जागोन दे
द
औ खोनादों।
जोंना दावनायाव नोंथाङा जागायग्रोदो। आ
आंथ' बेनि बागै बारा मिथियामोन नोंथां। खोनादोंनाा
फायनायनि सायावसो दनो दाना दावबायनायाव जोङो गोबां जायगा गिदिंनो हायो आरोना नोंथां।
गोबां जायगा ओ गिनानै बि नो गोबां जायगा मिथिनो मोनो उम बेयाव थांनानै जोङो बेनि ओ सोदै मिथिनो मोनो बेयाव मानसिफोरा माबारै थायो मारै जायो बेफोरखौ जोङो गोबां बि
अ अ अ
ओ माने लोंनाय मारै थायो मारोरै जायो मारोरै सङो बिदिनो आरोना औ ओमफाय जोंना गोदो ओ नोंथां हान्थिनायाव